हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखाय खोना-खोनाहैदोंना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनाथों ओ नोंथांजों नोंथांजों आङो दायो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आं नों थांजों माने ओ आ बे जोंनि बे ओ मा होनो ओ मा होननांगौ जाखो बेखौ माने नोंथां ओ ओ जोंनि जि दानाय लुनाय बा बेफोरनि सोमोन्दै माने रायलायनो सानदों आरोना माने माबायदि ओ सोलियो जेन'बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव आरोना दानि आरो गोदोनि माबायदि सोलायनाय मोनखो बिनि सोमोन्दै आरोना नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
औ दा आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होग्रोनो सानदों नोंथां हागोन ना नोंथां औ दा अ दायो आङो बेखौ फोरमायनो सानदों जे नोंथां माने ओ जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जि दानाय होनोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय नालाय जोङो जोंनि ओ गाननाय जोमनाय फोरखौ जोङो जों गावनि आखाइफोरजोंनो बाहाय बानायनानैहाय दानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना सिगांनिफ्रायनो माने गोदो आबौ आबैफोरनिफ्रायनो आरोना बिसोरनि समनिफ्रायनो दा जोङो ओ गोदोनि समावहाय जोङो जेरैहाय खुन्दुंफोरखौबो माने जोङो ओ बैजेस जोंनि इन्दि एम्फौफोरनिफ्रायनो जोङो बानायनायखौहाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
जोङो बे एम्फौ इन्दि एम्फौखौ जोङो जोंनो इन्दिजोंहाय माने ओ लाहोनानै माने सि खिरिनिफ्राय एम्फौ बानायनानैहाय जोङो बे एम्फौखौनो माने फेदेरनानै बेनिफ्राय जोङो ओ माने मोनसे आ मा होनो जेन'बा एम्फौनि साथोब बानायनानै ओ बेखौ साथोबनिफ्राय एम्फौखौहाय माने बख' बख'नानै जोङो एम्फौखौहाय जोंनि जाग्रा आदार महरै जोङो जायो आरोना ओंख्रिफोर संनानै जेरै बर' मोन बर'फोरनि ओंख्रि बे अनला बेफोरजोंहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओरैनो ओ फ्राय खालामनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बिनिनो जे बै जे बख'नानै दोननाय बे साथब बिनिफ्राय माने जोङो एम्फौ निसाथकनिफ्राय जोङो बेखौहाय माने ह्रम इन्दि खुन्दुं बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। माने औ औ बेफोरखौ माने जोङो सिगांनि दिनावहाय दायोमोन आरोना? सोंनानै दायोमोन आरो ओ गोदोनि दिनावहाय खुन्दुंफोरखौबो जोङो ओ माने सोरखिफोरावहाय फाननानै बा लुनानैहाय जोङो फाननानै जोङो माने बेवहाय ओ माबानो ओ कालारफोर होयोमोन आरोना बे खालारफोरखो खौ जोङो ओ बै जे बाजारफोराव बायनानै जोङो बेखौ होनाय जायामोन। माने बेखौहाय जोङो औ बै जे खालारफोर बेखौहाय जोङो मिथिंगाफोरनिफ्रायनो बिफां लाइफां बे फोरनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांनि बे बिगुरफोरनिफ्राय बा बिलाइफोरनि ओ बिदै बा रसफोरजों जोङो बेखौहाय ओ जिफोरनि रंफोरखौहाय होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां? नोंथांनो जि रोखोमनि माने ओ रंफोर खौहाय नोंथाङा जियाव गाबगाहोनो गोसो जों नोंथाङा बेबायदिनो माने बानायनानैहाय मिथिंगानिफ्रायनो माने बानायनानै लानाय खौ जोङो नुयोमोन आरोना?
नोंथाङा जेरै ओ मिथिंगानिफ्राय गाब गाबगाहोनाय होनना बुङोब्ला जों मा मा बेसादखौ लागोन जेनेबा ओ गाबगाहोनो थाखाय
औ औ बेखौ जोङो गाब गाहोनो थाखाय बा जोङो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बै जे फिथाइ फोर थायोना ओ जेरै ओ फिथाइफोरनिफ्राय जेरै मैफ्राइ फिथाइफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय जोङो ओं ओ माबा खालार गाहोनो हायो जोङो बेखौ माने बिदि खालामोमोन जे ओ नोंथांनो मा खालारैनो माने खाालारखौ नायनानै माने जोङो बेखौहाय ओ जे कालारा ओ जियाव नांगोन बेखौ नायनानै जोङो माने ओ बेखौ सोमनानै दोनोमोन आरोना नोंथां। बिदिनो सानब्रै सानबा नङाबाबो स्नि सान बिदि सोमनानै दोनोमोन आरो ना? ओमफ्राय बेखौ सोमनायनि उनावहाय माने बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि खाालार ओ नांनाय बायदि नायनानै जोङो बेखौहाय ओ बै ओ दख'नाफोरनि खालार बा गामसाफोरनि खालार बा जोमग्रानि खालार बेखौ दानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नोंथां ओमफ्रायहायो बिनि औ आरो बेयावथ' जोंना बर' ओ बिमाफोरा बा बर'फोरा गोदोहाय दानाय लुनायावथ' आखा फाखामोन नालाय बेवहाय गोबां रोखोमनि माने जिफोरखौ सोंनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर फोर दानायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां ओ जेरैहाय फारौ मेगन मोसा आग गर बा ओ फा मा होनो पाहार हाजो हाजो आगर। बेफोर ओ थब्ल' बिबार आगर बिदिनो माबा माबि आगर गिदिर आ-आगर फिसा गरखा गंब्रै बिदि माबा माबि ओ आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदोनि जे जोंनि जि दानो ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जे सोलिबोनाय माने फैजेननाय जोंनि जि दानायावहाय जे ओ सानै बिब' बिनानावखौ जोङो मिथियो मोन्थियोमोन आरोना माने बिसोरो ओरैबायदि जि दानो गोरोंमोन नो नोंथां। माने बिसोरो बिफां साजोंहाय बा अख्रां साजोंहाय दाउसेनफोर बिरलाङोबाबो माने बेखौहाय बिसोरो सेबखांनानै दिहुननो हायोमोन आरो।
नोंथां बिसोरनि मुङा मोनलै आं बावना दं एसे बे बिसोर
अ नां नोंथां बे अ औव नोंथां बिसोर बिब' बिनानाव सानै दंमोन नोंथां बिसोरनि नामानो जादों जाहैबाय आसागि आरो बैसागि नोंथां।
अ अ अ
औव नाथाय औव नाथाय दायो नोंथां ओ बे फोर दानाय लुनायखौ जोंनि ओनसोलफ्राव बारा नुनो मोनला आरो ना माने गासैयावबो गैला दा नोंथांनि ओ जायगायावहाय बेफोरो सोलिबावोना नोंथां दाबो दानाय लुनाया नोंथांङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ दाथ' एसेबां गोदोनि बायदि सोलिनाय सोलिनायखौ नुनो मोनला नाथाय अब्लाबो न'खर न'खर खायसे खायफा न'खरफोराव नुनो मोनो आरो। आं मोन्थिया जि क'क्राझारफोर साइडजोंहाय मा ओ बर' आइजो फोरा बांसिनै जिफोर दायो नामा नोंथां दायो नामा क'क्राझारफोर साइडथिं ओरै?
औ
नाथाय दा ओ जोंनि जायगायावथ' इसेबां नुवा थेवब्लाबो नुयो आरो दा ओ जेरै खायफा खायफा न'खरफोराव दासिमबो इन्दि लुयो लोगोसे इन्दिनिफ्राय दिहुननाय ओ बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बेनिफ्राय
औ
बायदि रोखोमनि जोमग्रा ओ गस्ला गामस ओ जोमग्राफोर बायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बेफोर सिफोराव दासिमबो गुबुन गुबुन आगरफोरखौ एरनाय नुनो मोनो।
ओ जेरै हाजो आगर ओम दाउसा ओ दाव दाउसा मोख्रेब ना मा होनो ओमफ्राय
औ औ
औ दिंखिया दिंखिया बिबार आम गान्दा आसुगुर ना मा होनना बुंङो बेखौबो एरनाय नुनो मोनदोंमोन आं सानसेखालि ओमफ्राय
औ
आ आ दाउराइ मेगन नामा मोनथाय फारौ मेगन औ औ
आरो नोंथां आं बेखौ नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे नोंथांमोननिथिं मा दायो मा मेचिनफोर बाहायनानै दानायखौ नुसै नामा नोंथां। दङ नामा बेफोरबायदि दाग्रा दङ नामा नोंथां बेनि।
अ गामि गामि जों दानाय नुनो मोना नाथाय जोंनि जायगायाव बेबायदि सिदाग्रा दारिमिनफोरबो गैया बर'फोरनि खुलिनाय बेबायदि नाथाय खना खनला दङ नामा बेखौ मिथिया आंनि नोजोराव गैया आरो दासिम आ गोदो गोदाय थ' बर'फोरनि दाग्रा आइजेंफोरा माने दा जिबायदि बेनिस्रायबो माने गुबुनसिनबाव माने दा जोङो मा होनो बेखौ हिसानसालियाव माने टाथ काल ना मा होनना बुङो बेजों जि आखाइजों जि बोना दायो दा बे समाव बे बायदिना ओमफ्राय बिनि सिगांथ' बेबायदि आखाइजोंबो बोनाय माबा गैयामोननो मा होनो मा सिस्टेम गैयामोन बे समाव गोदो। दा बै समाव माथो ओ मा हुखौ डाइरेक्ट ओ थोंजोङै आखाइजों हमनानै गोलाव गोलाव जायोमोन नो माखुआ। बेनिफ्राय ओरै सिंजों सिं ओरै हरनानै दायोमोननो नोंथाङा मिथिगौ ना बेखौ?
औ मिथिगौ नोंथां।
औ नाथाय दाथ' आखाइजों बोना दाग्रा जाबाय। दा बे आखाइजों बोनाय दाग्रायाबोथ' इसे गोदोनिनो बुंजायो दाबो नाथाय बेखौनो जों जोंनि गामि गफाफोराव नुनो मोनो आरो मेसिनफोरखौ एसेबां नुनो मोना। दा दा जोङो ओरैनो सरासनस्रायै दानाय लुनायफोरखौ नायोब्ला बर' आइजोफोरा बांसिनै दा दख'नाफोरखौ दायो। बेनिफ्राय गामसाफोरखौ दायो आरो नाथाय आर'नाइफोरखौबो एसेबां दाबांनाय नुनो मोना। मे ओ बेखिनियानो बेनि उनाव गोदो गोदायथ' आरो बर'फोरनि गेजेराव माफ्ला माफ्ला बानायनायफोरबो नुनो मोनोमोन। माफ्ला ओ दा नाथाय बेफोरबो गैलिया माने बे माफ्ला बानायनायफोराबो माने जोंनि बर'नि नङामोन खोमा ना नोंथां गुबुन गुबुन हारि
नों आब माने बर' फोरा माने सिगांनिफ्रायनो माने आखाइनि हाबाबो मावबोयो नोंथां
औ औ माने बे
औ माफ्लारफोरखौबो औ बेबो गोलैयो माने गोदोनिफ्रायनो माने सुनाय दानायजों लोगोसे बिसोरो आखाइनि हाबाफोरखौबो मावो आरोना।
औ औ औ माने औ बेफोरनि ओं आदब खायदायानो। फैदोंमोन जानांगौ माने आं जेब्ला उन्दैमोन अब्ला नुदोंमोन आरो सानैसो सुबुंफोरखौ जोंनि गामियाव बेबादि माफ्ला बानायनाय नाथाय दा नुनो मोनथारला आरो इसेबो
औ
खना खनिफोर बानायो जानांगौ दासिमबो
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिथिं नुयो नामा बेबायदि दासिम बानायनाय?
औ ओरैनोथ' जोंबो बानायो नोंथां माफ्लारखौथ' जोंबो बानायो दाबो।
अ अ नाथाय नोंथां दानि जों जोंनि आखाइजों सुनाय माफ्ला अ बेथ' गोबां सुबुङानो सोलोङो नङा होमबा नोंथां? जेरै आखाइजों एरनाय जेनेबा गोदोनायाव लाग्रा गोजां बोथोरनि बेबायदि जोंनि लोगोफोरखौबो हिनजावसा लोगोफोरखौ जों बानायनाय नुयो आरो। सोलोंनाय रोङो नालाय।
औ
औ दा नोंथां दोनथ'सै ना होमबा।
औ नोंथां दे।
दे गोनथों।